नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादोंना? नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों
अ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो जिरायनानै दं दे नआव ओरैनो
ए थ' आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय कल खालामदों आरो नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
अ हागोन दे
थ' बे आयदाया जाबाय एडुकेसननि बारायाव थ' जोङो
अ अ!
एडुकेसनखौ फ्रि खालामनायनि सायाव एसे रायज्लायनो नागिरदों आरो। जागोन ना एडकेसनखौ फ्रि खा इडुकेसनखौ फ्रि खालामनायनि सायाव एसे खोथा रायलायनो माने आयदा लादों आरो थ' नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
रायज्लायनो हागोन दे नोंथां
थ' जोंबो मिथिगौ आरो इडुकेसना बिराद गोनां बुस्थु आरो। सो' माने जों बयबो मिथिगौ जोङो जोंनि ओ जोंनि साननायखौ जाफुंनो थाखाय जोङो एडकेसनखौ नांथारगौ आरो। जोङो जोंनि दयाव जोङो सारभाइभ खालामनो थाखाय इडुकेसना बिराद इम्परटेन्ट आरो जोंखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय दा इडुकेसना ना जेरै बो जेबो खामानि होयो बेयावबो जों जों इडुकेसननि नलेजखौ बाहायनानै जोङो साफ्रोमबो खामानिखौ खालामनो हायो आरो थ' दाबो जोङो नुनो मोनो कि इडुकेसना जोङो माने गुबुन गुबुन भारतनि जायगायाव दाबो मानसिफ्रा इडुकेसनखौ एफर्ड खालामनो हाया आरो माने दाबो दाबो सोरबा स्कुल कलेजाव थांनो मोना बेफोरबायदिबो थायो आरो माने
औ।
आफद खालामनो हायै जोङो माने बेबायदि सानोखि इडुकेसनखौ सरकारा जोंनि थाखाय फ्रि खालामनांगौ आरो माने जों जों नुनाय मोनोबा दस्रा दस्रा गुबुन देसाव इडुकेसना फ्रि आरो। माने इडुकेसना फ्रि आरो बयनिबो थाखाय फ्रि इकुवेल आरो इडुकेसना ओमफ्राय जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो दा गुबुन गुबुन फेसाआ जोंनि भारतनिफ्राय बांसिन डेभलप आरो। थ फि जोंबो बेफोरबायदिखौनो लुगैयो आरो। आरोखि सरकारा जोंनि थाखाय इडुकेसनखौ फ्रि खालामनानै माने बयखौबो फराय बायनो चान्स होनाय बेबायदि आरो थ नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना जोंखौ मा सानो
अ। जोंथ' जेनेबा दा जोंनियावथ' बिदि बांद्राय डेभेलब गैया होननानै बुंजायो आरो ना जोंनि बिदि जायगायाव जोंना सरखाराबो बांद्राय माबा गैया माने दा जेरैबायदि जों लामाफोरनि थाखाय लामाफोरानो जोंना बांद्राय डेभलपानो गैया आरो। थ' स्कुल कलेजाबबो जोंना गोजान गोजानाव थांनानैसो फरायनांगौ जायो जेनेबा औ। जेनेबा दलंफोरनिबो प्रब्लेम दैमा बारनाय मा बारना फैनाय हदायाव स्टदेन्टफोरा फैनानै फरायफैनायाव बांद्राय माने प्रब्लेम मोनो आरोना। माने बांद्राय माने जौगायाखै होननानै बुंजायो आरोना जोंनि जाय गायाव माने बेलेगावथ' माबायदि मिथिनानै मोनला खिन्थु जोंनि बे बे ओनसोलाव आरो बेबायदि माने कलेजफोरा खम दङ बा स्कुल कलेज बेफोरबायदिया बांद्राय माने सोलों नांगौ बाय बिदि माने जायगायावनो गैया आरोना बेखायनो खायसे खायसे माने गामियाव बेवहाय माने रोंगौथिफोरानो माने खम जानानै दं आरोना बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ ओं बेहो बेबो मोनसे गिदिर प्रब्लेम आरो दा नोंथां होननायजों आं आं मिथिगौ नुनो मोन्दों बायदिबा अबेबा अबेबा जायगायाव मोजां स्कुल कलेजाबो गैया। आरो आरो लामाफ्राबो थिग नङा आरोथ' मोनसे बे प्रब्लेम जानानै दङ आरोखि जोङो जोंनि ओ ओनसोलाव मोजां कलेज बा सु कुल नांथारगौ आरो आरो बेनि बेनि बागै जोङो मोजां रड आरो ट्रान्सपर्टेसन थांनाय फैनायनि बेफोरखौबो जोङो गोनां जागोन आरो माने जों नुनो मोनो आरोखि माने दस्रा देसाव दाबो लामा फ्रा मोजां आरो ओमफ्राय स्टुडेन्सफोरनि थाखाय बिसिनि थाखाय ट्रान्सपर्टेसनाबो मेरला गुबुन गुबुन जायगायाव फ्रि आरो थ' बिसोरो सरकारा गावसिनि मानसिखौ माने बिराद नायनाय जादों एडुकेसननि बागै माने ओमफ्राय एकरडिं टु दा सेन्सेस माने न्सेस माने सारभे लानाय बेफोरबायदियाव जों मोन मोनोखि दस्रा देसनि ओ दस्रा देसनिखौ जोङो जोंनि देशजों थुलना होयोबा जोंनि देसाआ माने बाखि देशनि हिसाबै इडुकेसनाव बांसिन फैसा गारो आरो थ' फिर बेनो आरो दस्रा दैसा इडुकेसनाव फैसा गारनानै गाव गावनि मानसिफोरखौ माने जगायदों आरो माने इडुकेसनफोरखौ फ्रि खालामनानै बयबो मानसिफोरखौ ट्रान्सपर्टेसनबो फ्रि खालामनानै बयबो बे गथ'फोरखौ माने सोलोंहोदों रोंहोदों आरो ओमफ्राय बे जोंनि जोंनि देसआव बेबायदि बारा गैया आरो माने सरकाराबो फैसा जोंनि इडुकेसनाव खम बाहायो आरो टेक्सफोरखौबो बारा लायो आरो त बेनि थाखाय माने गुबुन गुबुन जायगायाव दाबो ना कलेजनो दङ ना ट्रान्सपटेसनानो दङ ना रडानो दं जानानै दङ आरो आरो जेसेखि नोंनि ओनसोलाव कलेज एबा मोजां स्कुलबो स सफैबाय होमबाबो जोंनि नांगौ हिसाबै इडुकेसनखौ फोरोंनाय जाया आरो जोंनि नांगौ हिसाबै बेफोरबायदि गियानखौ जोंनो होनाय जाया। आरो मानि जे जै फुरानाव सोलिगासिनो दङ बेखौनो दाबो फोरोंगासिनो दङ आरो दाबो स्कुल कलेज बेफोरबायदियाव जों नुनो मोनो। थ' बेखौनो फरायै फरायै जोङो माने ओ मोनथिनो मोनो बा बेखौनो फरायनानै माबानानै जोङो जोंनि फरायनायखौ दैलि लाइफआव बाहायनो मोना आरो। बेफोरबायदि जानानै दङ। जों दा जों कलेजाव मा फोरोंदों बेखौ जोंङो जोंनि लाइफआव बाहायनो हाया आरो बेफोरबायदि जानानै दंङ ओंखायनो दाबो जोंङो नुनो मोनोखि बिराद मानसिफ्रा कलेज डिग्रि कमप्लिट खालामनानैबो ओरैनो नआव जिरायनानै दङ नङा होमबा
उम
आरोथ बेनो आरोखि जोंङो इडुकेसनखौ नांगौ हिसाबैबो मोननो हायाखै प्रेकटिकोल इडुकेसनखौ जों मोनाखै जों खालि थिउरिटिकोल इडुकेसनखौल' मोननाय हादों आरो कलेजफोराव। ओ बेखायनो माने मेल्ला मानसिफ्रा दाबो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै मास्टार्स कमप्लिट खालामना नै दाबो न'आव ओरैनो जिरायनानै दङ' बे मान ओ गावसनि थाखाय ज' ब बा आरनिं सर्स माने खामायनो थाखाय माने मोन से लामाखौनो दिरुनो हायाखै दाबो बि-बिराद मानसिफ्रा माने फरायनायखौ कमप्लिट खालामनानै न'आवनो जिरायनानै दङ' आरो। थ' जोंनि इडुकेसननि फोरोंनायाबो मोनसे पब्लोम आरो खि जोंनो नांगौ बायदिखौ फोरोंनो हायाखै ओंखायनो जोङो माने नलेजखौ अप्लाइ खालामनानै जोङो जोंनि थाखाय लामा दिरुननो हायाखै आरो। बे आरोथ' नों थाङा मा सानो बिनिस माबायाव?
दा आंथ मास दा नों थांङा जेरै दा बुंनाय बायदिनो गासिबो माने मा होनो जोंनाव बिनि थाखायनो माने ने रोंबाबो माने बुहुद मानसिफोरा गोरों गोरों जानानै दंबावो माने बिनि थाखायनो थालांनानै थायो आरोना माने थालांङो आरोना। खायसे खामानिफोराव माने जोंङो माने जेबो माने आखाइ मोना जानानै थायो आरोना। खामानि बाहागो मोना जानानै माने बेफोरबायदि डेभलप गैयिखायनो।
अ ओमफ्राय नोंथाङा ओ नोंथाङा एसे खोन्थादो खि मा मा बायदि डिग्रि फरायलोङोमोन नोंथांमोनहा?
हा
नोंथ माबा एसे जोंखौ खोन्थादो खि माबा नोंथाङा मा मा डिग्रि फरायदोंमोन मायाव मायाव फरायदोंमोन?
अ आंथ इदिनो कलेजावनो माने खाथिनि कलेजावनो फरायदोंमोन नालाय थ' मा ने बांद्राय माबा लाना फरायनाय जायाखै आरो आंङो। ओ माने आंङो बिए सिमल फरायनाय जादों आरो।
बिए सि बिए सि माने बिए औ बिए
मेजर
आङो ओ मेजर इदि लानाय जायासै आरोना।
अ थ' नोंथांनि होननाय बायदिबा आङो ओरैनो बुजिनो मोनदोंखि जोंनि माबायाव जोंनि देशआव एडुकेसन गाइडआबो गैया माने मा फरायनांगौ माखौ फरायनांगौ अबेयाव फरायबा ओ लामा मोनगोन बेफोरबायदिनि नलेजबो माने बांद्राय गैया आरो मानसिफोरनाव। माने बे औ थ' मानसिफ्रा बिराद मानसि फ्रानो जानला मोनला कर्स लालाबायनानै जानला मोनला फरायलाबायो बेबो बेबो आरो। थ' फिर उम बेनिबो मोनसे माबा थानांगौ आरो जोंनि देशाव खि ओ मा होनो बेखौ काउन्सिलिं खालामनाय बेफोरबायदिबो थानांगौ आरोखि नोंथाङा बबे लाइनाव थांनानै गावखौ ओ जौगानो नागिरदों बेफोरबायदि लाइनखौ जोङो मानसिफोरनो बेनि नलेजखौ होनो हाबा मानसि फ्रा गाव गावनि साननाय बायदिबा ओरै जानो उमुख जानो होननानै साननाय खौ बेबायदिखौ जों बिनि लाइनाव ओ फोथायहरनो हागोन आरो बे बेफोरबायदि। थ' बेनि नलेजबो गैया आरो थ' सरकार फ्रा बेफोरबायदिनि नलेजखौ स्कुलनिफ्रायनो होबा माने जोङो बिराद मोजां सानोखि स्कुलनि ओमखायनो जोङो स्कुल जोबबा जोङो डिग्रि लानांगौ आरोना। थ' माने बेयावनो गुबुन मानसिफ्रानो मोनथिया आरोखि मा फरायनांगौ अबे लाइनाव फरायनांगौ आरो ओमफ्राय बिनि अपरसुनिटिबो मोनाखै आरो मानसिफ्रा। थ बेहायनो स्कुलनिफ्रायनो मोजां इडुकेसन नलेज होबा मानसिफ्रा ओ माने गाव गावनि साननायनि लामायाव थांनो हागोन आं बेबायदि सानो आरो।
जोंना दा आरो बिदि नलेज होनायानो बांद्राय गैयाना मास्टारसफ्राबो बांद्राय रोंबाबो माने स्टुदेन्टफोरखौ माने बांद्राय बुजायनानै होनाय जाया नालाय थ' ओमफ्राय गावनि गोसो बायदि आरोना ओंखायनो फरायनानैबो मा माथो इमान फरायनानैबो ओरैनो थायो खायसे इदि होननानै माने जोंनि ओनसोलाव जेनेबा थानाय ओरैनो थालाबायो आरोना खायसे मोजां फरायनायाथ' फरायबाय जेनेबा बिदिहाय।
बांद्राय माबाबो फरायनो फराया आरोना। बिदिनो फरायबाय थाबाय बांद्राय साख्रिफोर नागिरबाबो आजिखालि मोननोथ' थांखाला नालाय बांद्राय सहसाव।
माने गासिबो मा होनबावगोन।
दे होमबा नोंथाङा जोंना समाबो जोब्बाय आरो। बारा जाबाय औ दे।
दे।